खोनादों नोंथाङा
अखान द नथांखान दे
औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ
जिरायनानै सायाव नोंथांमोनथिं दा बोथोरा माबायदि नोंथां
बोथोराथ' दिनैहायो एसे थान्दायैनो दङ नोंथां बारा सान्दुंबो गैया माने अखाबो हाया बेफोरबायदि जानानै दं आरो नोंथां
उन
औ नोंथांनाव बेहाय आङो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
सावराय जागोन नोंथां सावराय जागोन
औ अब्ला टपिकखौहायो अनला बर'नि अनला ओंख्रिखौहाय माबायदि सङो बेफोरनि बागै सावरायनोसै नामा नोंथां
अ साबराय जागोन मा नोंथाङानो साबराय नागिरद
औ जागोन दे अनला ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ नङा होनबा नोंथां औ औ बेखौहायो जों बर' सुबुंफोराहायो बांसिन जों गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थायो नङा होनोमबा नों
औओं नोंथां
औ गोदो आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो जोङो बे अनला ओंख्रिखौहायो जाब्बाय थानायखौ जोङो खोनादों बा जोङो दासिमबो जों जायो नङा होनबा नोंथां औ अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो माइरंनि गोनांथि जायो नङा हबा नोंथां औ जोङो माइरंखौ जोङो बेयावहायो जों आधा घन्टासो जोङो सोमनानै दोननाय जायो आरो नों
अ नोंथां
औ बिनिफ्राय जोङो अनलाखौ बेहायो आधा घन्टासो सोमखांनायनि उनाव जों बोखांनानै लानाय जायो बिनि उनावहाय जोङो दुइ मिनिटसो बिनि दैखौहायो सरत होनो थाखाय जोङो बेखौहायो दोननाय जायो आरो दैनिफ्राय बोखांनानै दुइ मिनिटसो बिनिफ्राय जोङो आथिखालावथ' गोबां जोङो माने गोबां बायदिसिना माल माथा बा जोंनि माबानायफोराहाय गोबां सोलायबाय नङा होनोमबा नोंथ ां जेराव जोङो वाल् गाहेनखौहायो बाहायनायखौ जों बारा नुनो मोनला न' वान बानिथा औ जेरै जोङो उवाल गाहेननि जायगायावहाय जोङो ग्रेन्डार बायदिसिना मिक्सार मेसिन बेफोरबायदिखौसो जोङो बाहायो नङा होनबा नोंथां औ बेबायदिनो जोङो उवाल गाहेनफोरावहाय खायफाया देयो खायफाया जों ग्रेडारवहायो माने म मायरंखौ उना लानाय जायो। आरो जेराव जोङो गुनदै मा होनो माइरंखौहायो अनला जानो थाखाय जोङो अन गुन्दै खालामनानै लानाय जायो आरो
ओं
औ बिदिनो जोङो अनला ओंख्रिखौहाय जोङो संनो थाखाय जोङो सोरबा खारै जायो। सोरबा थावजोंबो जायो आरो नोंथां जों बांसिन खारैजों जानाय जायो। औ जेराव जोंझे जों खारैजों जायो नालाय बिनिखायनो जोङो खारैया गोनांथि जायो। औ खारैखौ आरो मानिफ्राय मोनो होनोब्ला जोङो थालिर फस्लानिफ्राय जोङो बानायनानैहायो थालिर फस्लाखौ जोङो ओ थालिर फस्लानिफ्राय जों खारैखौ औ फिसा फिसा हा सान्दुंङाव माबानानै जोङो सावनानैहायो
औ
खारै बानायनानै लानाय जायो आरो नोंथां।
ओं ओं नोंथां
औ औ बिनिफ्राय जोङो उनावहायो बिदिनो नालेंखल खथा बा बायदिसिना बिदिनो माबा मोनसे गोथ गो थौ जायगा एसे नागिरनानै बेवहाय जोङो खुरि बा जों नालेंखल खथा बेफोरबायदिखौ जोङो सिंथिंजाय माने मा होनो फिसा फलंना लानाय जायो आरो नोंथां
आं नं थां
बिनिफ्राय जोङो सायावहाय जों खारैखौ होनानै जायबा जों खारै खालामना लानाय बेखौ होनानै जों सायाव दै होनानै सिङावहाय गेलास बा माबा मोनसे गोथौ जायगा मुगाफोरावहाय जोङो बेखौहाय फसरना लानाय जायो।
आ नोंथां
औ बिनिफ्राय जोङो अनलायावहाय जोङो बिदिनो ना बेदरफोर होयोब्ला जोङो बेदरफोरखौहाय एवफ्रामनानै लानाय जायो बेनि उनावहाय जोङो औ दै होनानैहाय जोङो जेब्ला बे दैयहाय गोदौगोन अब्ला जोङो अन गुन्दैखौहायो सोरबा सोरबाहाय दैजोंनो गलाय खानानै होयो आरो नों थां ओमफ्राय सोरबा सोरबा बिदिनो गुन्दैयैनो फ्रि फ्रि फ्रि गोदौबाय थानायाव फ्रि फ्रि होनाय जायो बिनिफ्राय जोङो बिदि होना लानानैहायो
औ
जोङो जेब्ला जे गुन्दैखौ फ्रि फ्रि होगोन अब्ला जोङो गोदौबाय थानायाव होयोब्ला जोङो बेखौहायो माने एरबाय थानाय जायो आरो ना जे अनलाया हाय सिङावहायो माने गथा खाहैया बेफोरबायदि नि थाखाय जोङो एरनानै होबाय थानाय जायो आरो अनलाखौहायो। बिनिफ्राय जोङो होखांनानैहाय खारै होनाय जायो नोंथां
औ नोंथां
औ खारैखौ होनानैहाय जोङो बिदिनो मस्ला मस्लि बेफोरखौथ' जों होखायो नङा होनबा नोंथां
अ नोंथां
औ बेबायदिनो जोङो अनला ओंख्रिखौहाय संनानै जानाय जायो आरो नोंथां
नोंथां बिदिनो अनला मैगं बेयो मा मा मस्ला होनाय थाङो बि नोंथाङाय फोरमायनो हागोनबा।
औ मस्लाखौ जोङो बिदिनो जिरा ओ बेफोरखौनो होनाय जायो आरो नोंथां जेरैहायो जोङो आरो गोदोनिफ्रायनो बाहायबाय थानाय जेरै जोंनिथिंजाय हायो गंगार मस्ला बेफोरबायदि होनो आरोना। गंगार दुन्दिया बेफोरबायदि होनो बेखौहायो जोङो होनाय जायो बानलु सामब्राम गुफुर। बेफोरबायदिखौनो होनाय जायो आरो नोंथा।
अ नंथ
अब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा जे नोंथां मोनैखैजाय अनला ओंख्रिखौहाय माबायदि संनानै जानाय जायो।
अ नोंथां हागोन दा नोंथाङानो जिबायदि बुंना थांबाय बिबायदिनो खालामो जों हिनजाबो इदिनो अनला मैगंखथ' अनला मैगंआवथ' बेदरफोरा सब बेदरखोनो होनाय थाङो नङा होमबा ज जाजायो अनला मैगंआव।
औ औ
बिदिनो खारैबो जायो खायफाया खायफाया थाव जायो।
औ
ओ‌ बि मस्ला मस्लि होनबाथाय बांगाल मा होनदों मोनथाय बां
हा
बांगाल थोननाय ना मा होन्दोंमोनथाय नोंथाङा
ओ गंगार दुन्दिया नोंथां।
दुन्दिया अ बेखौ होनानै ओमफ्राय आरो बिदि मा दंबावोथाय बिदिथ' जाय दाय मदि बेदरजोंबो जाजायो नङाम होनजाय थायो अ बिदिनो
औ
होमबा नोंथाङा अनला मैगं संनो रोंगोना नोंथाङा माहाय फोरमायनो हागोनना।
अनला ओंख्रिखौ आङो संनो रोङो नोंथां जेरै दहाय आं नोंनो फोरमायलांदों आं बे बेफोरबायदिनो संनानैहायो जानाय जायो आरो नोंथां अनला ओंख्रिखौ।
औ
औ ओ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जे नोंथांमोननि जायगायावहायो खारै खारै अनलाल' जायो ना ना थावनिबो जायो।
नोंथां जोंनिथिं बिदिनो मोननैखोबो जानाय थाङो। थावबो जायो खायफाया खायसेया खायफाया खारिबो जायो। जोंनिथिं बिदि खारैखो बहुद मानसिया। बहुद न'आवनो जिरनाय थाङो। खारैयाव खारै थालिर फस्लादो।
ओ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जे ओ नोंथांमोननिखैबो खारैखौहायो खारै जायो होन्दों जे नोंथांमोननिखै खारैखौ मा मानिफ्राय बानायनाय जायो।
जोंनिथिं खायफाया इदिनो थालिर फस्लाजोंथ' बानायो। खायफाया आरो बिदि बेखर ना बेसर बेसर होन नाय बिनिफ्राय बिनि सावनाय माबादोबो न बानायना लायो। होमबाबो खायफाया बांसिन बांसिन थालिर फस्लादो थालिर फस्लादोनो बानिनो थाङो खारैखौ।
औ थालिर फस्लाना जे माने मोजांसिन जायो होननाय बेखौ जोङो मिथिनो मोनो आरोना। औ आरो खारैआ माने गोबाब जायो बांसिनदि होननानै जोङो मिथियो नङा होनबा आरो जोङो जानानैबो मिथिनो मोनदों नङा होनबा
अ नस आ नंगौ
औ अब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जे नोंथांमोननिखबो थावनिबो जायो होन्दोंना अनला ओंख्रिखौ बे थावननि अनला ओंख्रिखौ बेखौहायो माबोरै बोरै जानाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
आंनि अनलाखौथ' बिदिनो बेदरजों बांसिन जानाय थाङो नोंथां।
औ आरो मा माजों जाबावो बिदिनो मैगंफोरा?
बिदिनो अनलाखौथ' जोङो थावनिबाबो मालाबा थावनि मालाबा खारफाय खारियाव बांसिन जानाय थाङो माबादों मा औवा मेवाइ
औवा मेवाइदों अनला बेयाव दाउ बेदर होयो
औ
जानानै बेलेग नाङा आरोना टेसखौ
औ आरो मा मा मैगंजों जाबावो नोंथांमोननिखाय?
बिदिनोथ' दा जों आं जों मोनजाबोनाय बायदिबाथ' दा जोंथिं अनलादो लाइ
औ
लाइ लाइ बिदिनो औवा मेवाइ
औ
बिदिनो दंबावो दे आरो खिथानो खिथानो बहुद दंबावो।
औ
नोंथांमोनजा मादों मादों जायो फोरमायनो हागोनबा?
औ जोंनिखैथ' गोबां आं जानायखौ नुनो मोनदों आरोना जेरै अनलाजों दहाय नोंथाङाबो होनदों जे मेवाइजों जायो होनदोंना नों थांमोननिखैबो जोंनिखैबो बिदिनो मेवाइजों जायो बिदिनो लाइ बेसर बेफोरबायदिजों जायो आरो ना जों बेखौहाय खारैजों जायो औ बिनिफ्राय जोङो थावजों जायो होनोब्ला जोङो बिदिनो थाइगिर अनला बेलाहि अनला बेफोरबायदिखौहाय जोङो थावजों जानाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां‌।
औ आरो बेदरफोरनि बेलायावहाय होनोब्लाथ' जोङो बिदिनो ना बयलार लकेल दाउ अमा बेदर बेफोरबायदिजों जानाय जायो नोंथां
औ नोंथां।
औ बिनिफ्राय एम्फौफोरनि बेलायावहाय होनबा जेरै एम्फौ लाथा मुसेेंग्रा बेफोरबायदिखौहाय आङो जानायखौ नुनो मोनदों आरो ना नोंथां नाथाय जों जोङो जोंहा जाफेराखै बिनिफ्राय जोङो बै जे मैखुन जे बेरोना नोंथाङा मैखुनखौ सिनायखायोना औ मैखुन खुनजोंबो आङो जानायखौहाय नुनो मोनदों आरोना नोंथां।
अ नोंथां।
औ अब्ला नोंथां जोंहा समनिबो आंखाल जोङो अनला ओंख्रिजों अनला ओंख्रिखौ माबायदि सङो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां।
औ नोंथां।
औ अब्ला बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा
अ नुथां दे
औ दे औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो